अ नोंथां
अह हेल' नोंथां
औ नोंथाङा मा खालायबाय दङ दा?
अ नोंथां दसे जिरायना दङ र' आं नोंथां
अ नोंथांनाव कुइसन सोंनो हागोन ना जेनेबा?
औ हागोन नोंथां हागोन
औ दे नोंथां होमबा फोरबोफोरनि बागै एसे फोरमायना होलै
फोरबो नङा होमबा नोंथां?
औ
दा फोर फोरबो होनना बुङोब्लाथ' बैसागु फोरबो बेबो गोलैयो नङा होमबा नोंथां?
औ
बैसागु फोरबोआ माने जोङो बैसागुनि- निसानाव ओ बायदि-बायदि रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौ जों माने बुथुमनानै थांनानै जायो नङा होमबा नोंथां
ऊ
जेरै बेफोराव गोबां रोखोमनि मैगं फोर दङ जेरै दिंखिया
नंगौमोन ना एक्स' आथाइस बिद मोनखोमा
अ बेबायदिनो गोबां बिदिनो दङो
औ
खोन्था नंगौ ओमफ्राय बेबायदिनो माने बैसागु नोंसिनि सानाव बांसिनानो स्नि मैगं माने खांनानै जायो बुथुमना जायो नङा होमबा नोंथां
औ
बैसां सिन थानानै जि खालि मोखौखौ थुखैनाय जायो नङा होमबा- नोंथां औ मोखौ थुखैनायावबोथ' गोबां रोखोमनि जोंनिया ओ हालदै लोगोसे फान्थाव लोगोसे ओहोम काजलगुरि होननाय मोनसे दङ नङा होमबा नोंथां
काजलगुरि आरो बेजों लोगोसे ओ बायदि-बायदि रोखोमनि बेबायदि मुवा बेसाद थौ लानानै जेनेबा जों मोखौखो थुखैनाय जायो नङा होम थां औ मोखौ थुखैनायाव जेरै माबायदि बुंङो नोंथांनो आं एसे फोरमायना होनि निया
औ फोरमायनो हा-
लाव जा फान्थाव जा बोसोरि बोसोरि बारिलांबाय था होननानै बेबायदि मोसौखौ जों थुखैनाय जायो आरोना बुंनानै नों नोंथाङाथ' औ फान्थावखौ सारना नोंथाङाथ' मिथिखागो जानांगौ नङा होमबा?
औ
आरो मोनसे दंबायो दिगिलि लेति दिगेलि लेति पाद होननानै दिगिलि लेथिया जाबाय मोसौनि मुलि बेबायदि आरो ना आं एसे बावबाय। बेबायदिनो ओ मोसौखो जों थुखैनाय जायो आरो ना।
औ
औ बेबायदिनो मोसौखौ थुखैनानै जोङो मोसौनियाव गं मोसौनि गङावबो थाव बायदिसिना फोननानै होयो आरोना बेसरनि थाव।
औ
औ आरो बैसागु बोथोराव जोङो बैसागुनि से खालाराव गेदेर न'खरनि गेदेर गेदेर सुबुंफोरखौ जेनेबा बिमा बिफा आबौ आबैमोनखौ जोङो खुलुमो बा मान खालामो नङा होमबा नोंथां?
औ
औ मान खालामो खुलुमो बेबायदिनो आरो बोर लायो नङा होमबा नोंथां?
औ
औ आरो बैसागु बोथोरावथ' जों गासि बो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै आइ आफा बिदा फंबाय लोगो नांनानै जों जयै मोसायो नङा होमबा नोंथां?
औ
मोसायो बा रंजायो बेबायदिनो रंजानाय जेनेबा बैसागु होनना बुङोबा जों रंजानाय बोथोर होनना बुंजागोन नङा होमबा नोंथां।
औ
औ बे बैसागुआवनो जोङो गोबां मोसानानै बा रंजानानै न'खर न'खर गिदिंनानै जों मोसायो बयनिबो न'खराव मोसायो नङा नोंथां?
औ औ
औ बेबायदिनो खायफाया सोरबा रां हरो खायफाया माइरं हरो बेबायदि आरोना नोंथां।
औ
औ बेबायदि रांफोरखौनो जोङो बयनिफ्रायबो एसे एसे मोननाय रांखौनो जोङो जमानो जयै बैसागु जोबबा ओ‌ जों जयै बायदिसिना बाजार खालामना लानानै जोङो खाना जायो नङा होमबा नोंथां औ औ। खाना जायो। बेबायदि खाना जानायाव जों जोबोद गोजोनग्लाय मोनो आरो ना देहाखौ जोबोद मोजां मोनो आरो जों मोसालायो नङा होनबा नोंथां? औ औ आरो जोङो बैसागु मोसानायाव मा मा मुवा बेसाद लायो नोंथांनो इसे फोरमायना होनि हा आङो।
औ
औ जेरै जों बर' हारिया होनना बुङोब्ला बैसागु मोसानायाव खाम ज'था सेरजा सिफुं फुं औ बेफोरखौ लानानै जोङो बयबो मोसायो। नङा होमबा नोंथां? औ आरो बेजों लोगोसे ओ जोङो बर' हारिया माने बर' हारिनि सेंग्राफोरा गामसा आर'नाइ बेबायदि गानो नङा होमबा बैसागु मोसाब्ला?
औ औ
औ आरो हिन्जावसाफोराबो जेरै दख'ना लांगा आर'नाइ बेबायदि लायो नङा होमबा नोंथां
औ
औ नंगौथा आरो फोरबो नङा होमबा फोरबो होनना बुङोब्ला आरो मागो दमासि नोंथाथ मिथिखागो जानांगौ मागो दमासि मागो दमासियावबो जोङो फिथा सौरायाइ बायदि बायदि जालायो नङा होमबा नोंथां
औ औ
जेरै ओ मागो दमासि याव जोङो हागुमा फिथा एन्थाब फिथा थावनि फिथा लारु सिबिंनि फिथा बायदि बायदि रोखोमनि जों फिथा जायो नङा होमबा नोंथां
औ
औ जोङो मागो दमासियाव सोरानिबा न'खर लोगो न'खराव बा आलासि जाथिङो नङा होमबा नों
औ
औ मागो दमासिनि मागो दमासियावबो माने जोङो ओ गेदेर गोलाव सुबुंनियाव जोङो बोर लायो नङा होमबा नोंथां
औ औ
गेदेर गोलाव आइ आफा आबै आबौमोनखौ जों खुलुम मोनो नङा होमबा नोंथां थां औ बिसोरनिफ्राय जों मान लायो नङा होमबा नोंथां
औ लायो
औ बेनिफ्राय जोंथ' मागो दमासियावबो मागो दमासि होनना बुङोब्ला जेरै फिथाइ सामथायाइ बायदिसिना फिथा सौरायाइ बे बि जानायखौनो जोङो फोरमाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ
औ आसाम हादरसायाव बांसिन माने मागो दमासियाव फिथ फिथा सौरायाइ बायदिसिना जानायखौनो जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ
अ आरो बेजों लोगोसे फोरबो होनना बुंबा खाथि गासा नोंथाङ मिथिगौना खाथि गासा औ खाथि गासा होनना बुङोब्ला इ दुब्लि फोथाराव जेनेबा माइ गायबाथाय ओइ माइ फोथाराव थांनानै साथि लगायनानै जेनेबा सखा होनाय नङा होमबा नोंथां साथि खाला लागाय
साथिल'खना एसे हालला खालामो आरोना गाख्रबनाय जायो
बेखौनो जों खाथि गासा सा होननानै बुंनाय जायो
औ
बै दुब्लि फोथाराव थांनानै सखा हुर हुर होननानै गाख्रबनाय जायो नङा होमबा थां सका खौ होनो होनाय जायो बा जोंहानि माइआव माइखौ नस्थ' खालामनाङा दे होननानै माने जोङो आफा आनान गसायनायावबो बोरो बिनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ ।
औ ओमफ्राय बेबायदिनो जेनेब्ला जोङो फोरबोफोराव माने बे खाथि गासा फोरबोआवबो जोङो गाजिबुद बाउनानै माइरं गोरलै बा माने बेबायदि उम उम गासिबो बावो आरोना जेनेबा बेबायदिनो गय गोरलैफोर खौ गय गोरलैफोरखौ बावनाय जायो आरोना खाथिग आसायाव
औ ।
औ बेनि उनाव फोरबो होनना बुङोब्ला आरो फैबोयो जोंनिया ओ । कालि फुजा औ कालि फुजा थारैनो कालि फुजा कालि फुजायावथ' बुंनाय बायदि जायो कलिखौ जों फुजियो नङा होम बा ओमफ्राय बेयाव माने ओ खालियाव माने ओ कालि फुजायाव जोङो ओ गोबां रोखोमनि बमा गावनायखौ जों नुनो मोनो । गिबियावनो लामा ला-लामा ला मा साथि लगायो आरो । बयबो थालिरफां गायो थालिरफांङाव औ औ औ थालिरफां गायनानै बेयाव साजायो औ औ साजायो आरो गयफांफोरावबो जोङो माबा मा होनना बुङो जेनेब्ला माबा खायो आरोना ओ जेनेबा जिगाब बेरायनानै खाना जेन गय फिथाइफोरा मोजां थायो होननानै अ' बेबायदिनो आरोना बेनिफ्राय जोंङो लामा लामा मा थालिर फां गायो गायनानै इयाव साथि ल'गायो साथि खाला ल'गायो । बेनिफ्राय जों खालि फुजायाव जोबोद रोखोमनि बायदिसिना रोखोमनि जों माने बुमा गावो। नङाबा नोंथां बुमा? आंनि बायदिब्ला उम आंनि बायदिब्ला बमाफोरखौ गावनायाबो बारा मोजां नङालै नोंथां नङा होमबा
औ ।
जोबोद बमाफोर गावो जाहोनावबो जोंनिया जोबोद खहा जानायखौ जों आथिखालाव नुनो मोन बोनाय जा
औ-औ
माया बमा गावनानै आखाइयाव बेदलाबनाय मायबानाय नङा होमबा नोंथां-?
औ-औ
औ एनिफ्राय आरो जेनेबा फोरबोफोर होनना बुङोब्लाथ' आरो गोबां दंबायो दे आं मोनसे दुरगा फुजानि बाथ्राखोनो बुंनि नोंथां नङा होमबा
औ बुंजागोन।
औ दुर्गा फुजायाबो मोनसे फोरबोआव गोलैयो नङा होमबा नों
औ
जेरै दुर्गा फुजायावथ' जोङो गोबां खाथि खालानि जायगाफोरावनो जोङो नायहैनाय जायो नङा होमबा नायनानै गिदिंहैनाय जायो आरो बेयाव जेनेब्ला जोङो बायदिसिना थियाटार फिलिम नङा होमबा नोंथां?
औ
बायदिसिना बुस्थुफोरखौबो बा बेसादफोरबो बायनाय जायो जों फुजाफोराव गिंदिंनानै नङाओमबा नोंथां
औ औ
दुर्गा फुजाफोराथ' जोंनि खाथि खालायाव गोबां रोखोमनि मानसि जायो नोंथां नङा ओमबा।
औ जायो।
औ बेबायदिनो जों बेफोराव फिलिम नायो बा थियेटार नायो नङा होमबा नोंथां?
औ नायो।
ओ बेबायदिनो माने फुजाफोराव जों गोबां गोजान गोजान जायगायावबो जों गिदिंनो थाङो
औ जेनेबा दा जोंनि खाथि थानाय जोंनि नि दा जेनेबा
अ जोंनि खा औ जोंनि खाथियावथ' गोबां जोंनि खाथियावथ' गोबां रोखोमनि औ दुर्गा फुजा जायो जेरै जायगाफोरखौ आं नोंथांनो खोन्थाथ'ला जोंनि खाथियावनो माने जायो आरो ना ओ जोंनि ओ ओ ओजों गामि खाथियावनो गोबां ओ दुर्गा फुजा जायो आरोना नोंथां।
औ
बेबायदि आरो आरो नोंथांनो आङो फंनैसो फोरमायबावनो सानदों खि
औ
फोरबो होनना बुङो आरो जोंनि खाथि खालायावनो राज फुजाबो होयो आरो नङा होनबा नोंथां औ राज फुजायावथ' गोबां गोजान गोजाननि सुबुंफोर फैनानै नायफैयो नङाहोमबा नोंथां? बेयावबो गोबां रोखोमनि सारकास, ओ थियेटार, फिलिम बायदि बायदि जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां?
औ।
बेयावबो गोबां रोखोमनि बायदिसिना मुवा बेसादफोरखौ जों मोननो हायो। दा आरो फोरबो होनना बुङोब्ला गुवाहाटियाव थानाय आरो कामाख्या मन्दिरनि जेनेबा ओ अम्बुबासि मेला औ औ दासान्दि दासान्दि सलिगासिनो दङ आम्बुुबा सि मेला। बेयावबोथ' गोबां रोखोमनि माने गोबां बाहेरा जायगानि गोजान गोजान हादोरनिफ्राय फैनानै सुबुंफोरा नायफैयो नङा होमबा नों
औ।
जोंनि अम्बुबासि मेलाखौ नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथाङालाय थांदोंना थांनामा?
अमबुबासि मेलायाव आं थाङाखै नोंथां। थांनाय बोसोराव खेबसे थांदोंमोन आरो ना?
औ।
अ आरो नोंथांखौ आं फंनैसो सोंथि सोंनो नागिरो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ।
नोंथाङा ओरैनो माबे माबे जायगायाव दावबायना दावबायखो माने दावबायनानै माबायदि मोनखो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ जेननो दा आङो खाथि खालाफोरनि खिथाथ'नि। जेनेबा सकि जोंनि बाक्सा द्रिस तिकनि सकियाव थांबाय।
औ औ नोंथां।
औ ओमफ्राय थिं मावजि पार्क जेनेबा जोंनिया दा जादों। गोदान पार्क बेफोराव थांबाय। आरो जोंनि तामुलपुर स्ट्रि टिगनि बिदि थामुल पार्कआवबो थांबाय। ओमफ्राय नै नावकाता होननाय जायगायाव नाव मा नाम मोन पार्कनि नामा जोहोलाव फुरि पार्क। बेयावबो थांबाय जोबोद मोजां समायना जायगा आरोना।
औ नोंथाङा थांनानै माबायदि मोनदों? औ औ औ औ औ नोंथां।
ओमफ्राय गोजान जागा होनोबला आङो दा अरुणाचल।
औ।
ओमफ्रायथिं सिक्किम थांबाय आरो ना
औ औ औ औ
माइन्द फ्रेस खामनो थांनो हानाय रखम जायो आरो ना माइन्द फ्रेस खामनो थाखाय थाखाय।
औ नोंथां नंगौ। खारैनो औ नोंथाङा ओरैनो मा मा जानानै मोजां मोनो फोरमायनो हागोन नामा एसे नोंथाङा?
औ जेनेबा दा आङो जोंनि बर हारिनि अमा बेदर बेखौ जोबोद मोजां मोनो आरोना औ बिदिनो फिथाइ सामथायाइफोरखौ बुंदों फिथाइ सामथाइ जेनेबा दा थालिर नारिखल
औ।
ओमफ्राय नासपथि बेबायसा खोना आरो दंबावो
औ औ बेफोरखौ जाना नोंथाङा मोजां मोनो आ न? औ जे नोंथां हमबा न समाबो जाबाय जोंनिया। औ दे दानथनोसै होनबा न नोंथां।
औ नोंथाङा जोबोद मोजां कुइसननि फिननाय होदोमोन।
स। औ औ औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां। दे दे होमबा।
उ।